हेलौ औ खोनाबाय ना औ खोनादों औ औ रायज्लाय जायो
बेनिफ्राय मा मा टपिकनि सायाव रायलायनांगोन बा आं दिनैसो फार्स्ट माने
अ दिनै जोंहा ए जोंनि ओ बारियाव जे औवा बे औवानि सोमोन्दै रायज्लायनो दे औवाजों मा मा? खालामनाय जायो औवाखौ मा खामानियाव बाहायो। बेफोरखौ रायज्लायनि दे।
औ जायो जायो।
नोंसिनाथ औवा दंना?
उम जोंना ओरैनो औवाया गैया इदि न'आव जोंना।
औ।
थाउनआवसो जायो न'आ मानो?
औ खाथि खालायावथ'औवा दं।
ओम खाथि खालायाव दङ।
औ दे ओमफाय नोंङो मिथिगौ ना औवाजों मा मा बानायनाय जायो?
औवाजों जों एसे ऐला मिथिगौ।
औ उम देलाय बुंलाय।
सु ओ औवाजों न'फोर बानायनायाव बाहायो। बा बेरा दुमनायावबा बाहायो
औ।
सोरगिदिं बेरा दुमनायाव
औ औ।
बा औवाजों
बिदिनो औ माने आइजेंफोर बानायनाय जेखाइ खबाय। बेफोरबायदिनि आरोना जेखाइ खबायाइ एनि
फार्स्ट टाइम जोंनो औवाखौ न'आव न' लुनो थाखायनो गायनाय जायो आरोना ओ औवा औ न'नि थाखायनो जोंनि ओनस ओनसोलाव बे ओनसोलाव औवाखौ बांसिनानो न'नि थाखाय थाखायनो न' लुनो थाखायनो गायनाय जायो। ओ बेनिफ्राय बे औवाखौ न' लुनायनि अनगायैबो जोंना गोबां खामानि होयो आरोना बे जोंनिदि सोरगिदिं जोंनि बारिखौ जों दुमनानै लायो बेे औवा जोंनो दुमो आरोना बे औवाखौ दाननानै सिंखावनानै बेखौ माने सैनानै बेराखौ लुयो आर ना बेराखौ माने दुमनानै लायो जोंनि बारिनि सोरगिदिं मोसौ, बोरमा हाबनो हायि बायदि आरो ना बेनिफ्राय आरो बिनि अनगायैबो औवाखौ जोङो जेखाइ खबाय दाला सान्द्रि आरो जोंनि बे खादा जेंगायफोर बि जोङो मैगं थाइगं सुयोना औ
माबा ओ जेखाय खबाय फरखो माबा रायदोंजो बानायाना औवाजोसो बानायोना
औवाजोंसो बानायो बे जेखाइ खबबायखौ
अ
औवाखौ दानबाय दाननानै बेखौ खाथिनबाय आरो ना नोङो जेखाइ हेबोबा। माने बेसे गिदिर हेबगोन बिनि जखाखौ लायो बेखौ
आदसा आदसा उम
खौ होबबाय आरो ना ओमफाय हेबनानै बियो मय औवाखौ ओरै साइद साइदआव जेखायनि कापथायोना इसि
अ
आरो बे औवा थायोना खावनाय होनो बेखौ जेखाइखौ खावनो थाखाय मोनसे दाद औवा माने सिंखावनानै सैना लानानै बेखौ माने खाफ्रानानै जेखाइ बानायो आरोना।
बिबाय आदसा आदसा
जोंनि बे नांगौ बे संसार जानायाव औ दे बुं।
नोंसोरनिखि औवाखौ औवा सिङाव जेनेबा औवाखौ ओंखाम ओंख्रि संनायफोराव बाहायगोनना बाहायाबा
औवाखौ औ बनबो बानायो।
अ बन बनावबो यिनिफ्राय ओइ आं माने बेरायनो थांनायाव माने नुदोंमोनना गोबां जायगायाव इदि औवाखौ माने औवा सिङाव ओंखाम ओंख्रिखौ माने सोनानै सङो आरो बेखौ अरजों
औ औ‌।
माने औवा सिङाव सङो नाफोरखौ बेदरफोरखौ बे बायसा
औ औ औ औ बाहायजायो गोबां खामानियाव बाहायजायो आरो मा मिथिबावगो नोङो बेनि अनगायै?
ओम बेनि अनगायै गोबां बेनिथ‌ मिनथिया ओरैनो बे आइजेंफोर बानायनायावनो बाहायो होनना मिथिगौ आरो बिनिफ्राय जानायावबो बे औवानि माबाखौ मेवाइखौ अबा मेवाइखौ यिखौ जायो। होनना मिनथिगो।
औ ओरैनो औवा गाजा ओंख्रिखौ नोंसोरो मा माजों जायो नोंसोरनि ओनसोल
जों जोंनि ओनसोलाव औवा गाजाखौ ओरैनो माबाजों सबाइजोंनो बांसिन जायो। सबाय जो मेवाय अ बा गेजेर गेजेर आसारबो बानायो आसार बानायनानै ओमफ्राय बेदरफोराव होबा गोथाव जायो आरो
औ औ।
एसे खैसिब खैसिब एसे गोखै जायो।
औ जानो मोजां जायोना?
जानो मोजां जायो औ सबाय जों ना गोरानजोंनो जायो बांसिन
औ बेनिफ्राय अनलाफोरजोंबो जायो नामा?
औ अनलाजोंबो जायो।
उम उम ओनिफ्राय बिदिनो नोंसिनिखिजाय ओनसोलखै बे औवाजों बानायनाय माबा फोर गोदान आदबनि। माबाफोर दङ नामा खाथि खालाफोर औवाजों बानायनाय?
औवाजों बानायनाय खाथि खालायाव बेबायसा गैया जोंना ओरैनो बांसिनानो इदि बेरा दुमनाय ओनिफ्राय जेखाइ खबाइखौ माखैबा साइडखै हेबो खोमा ओमफ्राय हाथायफोराव फाननो फैयो आरो एखौसो नुयो जोङो।
औ - औ - ओम
फाननो फैनायखौ नुयो आरो
बे दाला सान्द्रिफोर नुयोना बाजाराव दाला सान्द्रि सं संग्राय बुङो जोङो ओह सानद्रि संग्राय सान्दां गा। इनिफ्राय बै मैगं खादाफोर। आरो मैइनलि जोंना बै सिफुं
सिफुंखौबो अ सिफुंखौबो औवाजोंनो बानायो न?
ओ औवाजोंनो बानायो। सिफुंखौबो आरो जों गोदोयो जोंनि ओनसोलफोराव गोदोनि आबै आबौमोनहा माने मोसौजों हाल एवोमोन ना? मोसौजों हालि एवनानै माइ। गायोमोन। बेयावबो मै बानायोमोन आ
मै बानायनाया ना औ मै बानायनायखौ नुदोंमोन जों माने उन्दै उन्दैयाव बाहायोमोन मैखो जोंनिखैबो दानिया बाहायनाय नुला एफोरफोरखो।
ओम ओनिफ्राय बे खदालनि बिखुं बानायो सेखानि औ। खदालनि बिखुं बानायो आरो बे हाल एवनायावनो दांफुर जे होननाय मोनसे दङ बेखौ बानायो आरो ना औवाजों माने गोबां खामानि होयो। बे औवाया न लुनायनि अनगायैबो बेरा लानाय बेरा बे दुमनाय जेखाइ खबाइ जोंनो नांगौ संसार जानायाव नांगौ एकदम आइजेंफोरखौ बे औवाजोंनो बानायो आरो
औ औ
औ बिनि अनगायैबो आरो ओ जोंनिफ्राय औवाखौ बायसना लांनानै गुबुन जायगायावहाय मेसिनाव माने लेखा बानायो होननानै जों मिथिदों आरो
औ नुयो बेबायसा औवा लांनो फैनाय ट्राक हराव गोबां ओम बायसनानै
फालांगि खालामनो हायो आरो ओनिफ्राय ओ औवाया मुं दङ औवाफोरनि ओमफाय नों मिथिगौ ना मिथिया? बे औवाफोरनि मुंखौ
हौवाफोरनि मुंखौ मोननैसो मिथिगौ ओरैनो बुरखा औवा बेखौ मिथिगौ आङो। बें आरोथ बिदि दा गोसोआव फैयाखै।
औ गुरखा औवा माखाल इनिफ्राय बे औवा थेरे बिदि फिसा फिसा सुबा सुबा थायोना औ बेनिफ्राय बेखौ आरो ओ बै औवाब माखाल जि बुङो। बेखौ जेखाइ खबाइ हेबनायाव बाहायो आरोना
औ
बेखौ बांसिनानो बाहायजायो बेरा दुमनाय जेखाइ खबाइ हेबनाय बेफोराव आरो
अ आतसा
औवाखौ जोङो जुदि गायनानै लायोबा माने खरसा मोनो आरोना।
अ
मोनो औवानि बे मेवाइखौ औवानि गाजाखौ दि जोङो ओंख्रि जायोना? बेखौबो फाननानै खरस मोनो आरोना बेनिफ्राय आरो लोगोसे बे आसार जे बानायो
औ औ
खौबो बानायनानै माने गोबां बानायनानै बेखौबो फाननानै खरसा मोनो आरो
औ औ। औवाखौ बे बिल्डिं न'बां लुनाय फोरावबो बिल्डिं माने गोजौ गोजौ लुनायफोरावबो औवाखौ बाहायो नामा?
औ औवाखौ बे ओ बिल्डिं लुनायाव बो नांगौ दै बे बिल्डिं लुनायावबो औवाखौ खाब थानानै नांगौ आरो ना? खाबथानानैसो बेयाव गाखोनानैसो बिल्डंखौ बानायो आरो
माबे मोनसे औवाखौ बाहायोबा बे बिल्डिं लुनायाव बिदियाव
बेयावबो बे औवा बुरखाखौनो बाहायो। औवा बुरखायानो जोंनियाव गोबां खामानियाव फैयो आरोना? आइजेंफोर हेबनायाव जिखिनि खामानियावबाबो होयो आरो
औ औ
फेरिया बेफोरखौ सुबबा सुबबा गायना लायोबाथाय माने ओ बे दाखसे हिसाबै फाननो हायो आरोना सुबा सुबा हिसाबै। ओ बे। बेफोरनि दामफोरा नों मिथिगौ ना औवानि दामफोरखौ? खौ।
जोंनिथिं आं बारा मोजाङै मिथिया एसे आन्दाजा लानो हायो जेन बा जोंनिखै बेसेबांसो जागोनबा फिपतिनिफ्राय हानद्रेदनि गेजेराव जागोन नामा?
औ माने जौसे आरो औ जोंनिखबो बे एखेयानो आरो। आरोना अब्ला जों दोन्थनोसै ना दिनैनि रायज्लायनायखौ उनाव रायलायसिगोन।
औ औ जागोन दे ओं